गिबियावनो गोजोन मोनाबिलिनिसिम नोंथांनिसिम गाहाम हामलायनाय होबाय।
बिलि जासिहरनाय थाबाय
दा नोंथांद गेलेनायनि सो सोमोन्दै सावरायनो सानदों
औ औ नोंथां सावराय जागोन औ सावराय जागोन नोंथां
दा गेलेनाय होनना बुङोब्ला नोंथाङा गेलेनाय मा मा गेलेनायखौ नोंथाङा मिथिग्रोगो बेखौ एसे बुंनोसै?
अ गेलेनाय होननानै बुङोब्ला जोंथ जेसेबांखिनि जों गेलेनाय दङ बेफोर गाससिखौबो मोजां मोनो आरोना गेलेनायनि बिथिङावहाय जों गेलेनायनि गेजेरजों जोङो गावनि देहा मोदोम सावस्रि गोस सो मेलेम गासैखौबो जोङो राफोद खालामनानै लाखिनो हायो नङा होमबा नोंथां जों गेलेनायनि गे गेलेनायनि गेजेरजोंनो जोङो गावनि मुंखौहाय मुलुगाव बा आथिखालावहाय जोंसार होनो बा मिथिसार होनो हानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो आरो गेलेनाया आथिखालावल नङा गोदोनि समनिफ्रायनो जोंहा बायदि रोखोमनि गेलेनाय दङ गेलेबोबाय थादों सिगांनि समफोरावहाय जोङो नुनो मोन मोन जोंनि हारि बा माहारिनि गेजेरावहाय बर माहारिखौनो जोङो हमनानै ला जेनेबा जोंनि बर माहारिया मिथिंगाखौ मोजां मोनो हिसाबै हाग्रा बंग्रायाव जिउ खुङै हिसाबै गोदोनि समफोरावहाय जोङो हाग्रा बंग्रायाव गेलेनायखौ नुनो मोनोमोन दुब्लि फोथारफोरावहाय गेलेनायखौ जों नुनो मोनोमोन
औ
हाग्रा बंग्रायाव गेलेनायखौ बिदिन्थि हिसाबै जेरैहाय थाखुमालायनाय थाखुमालायनायखौ जों गेलेयोमोन बेनिफ्राय आरो बेनिफ्राय आरो गर गेलेनाय बहा बा बि सिङाव बिफां सिङाव जिरायोब्ला जोङो गर गेलेयो बेनिफ्राय आरो गिला गेलेनाय बेनिफ्राय दुब्लि फोथारफ्राव गेलेनाय होननानै बुङोबा जोङो बाथा गेलेनाय बाथाखौबो गेलेयोमोन औ बेनिफ्राय आरो जोंहा दैयावबो गेलेयोमोन जोङो थब्ललायनाय बेनिफ्राय आरो औ बेनिफ्राय थालिर गायनाय बेफोरबो मोन फा मोनफा खेल आरो सान सानस्रिनाय बादायलायनाय बा नाव जावनाय खावै जावनाय बे फोरो सिगांनि समफोरावहाय बे फोरखौ गेलेनानैनो उन्दै उन्दैसाफोरा समखौहाय बार-बारहोयो बारहोनाय जायोमोन आरो
औ
आथिखालावबो गोबां गथ'साफ्रा गथ'साफोरखौहाय जों गेलेनाय नुनो मोनो नाथाय आथिखालावहाय मा जाबाय जोंना हाग्रा ओनसोल रा गैला हाग्रा ओनसोलफोर खौ दानफायनानै न' बां लुनायनि जाउनावहाय जोंनि उन्दै उन्दै गथ'साफ्रा दिनैनि समाव आथिखाल मुगायावहाय जोङो हाग्रा बंग्रायाव थाखुमालायनानै गेलेनायफोरखौहाय गेलेनायखौ जों नुनो मोना बे आरो मानोना जोंना हाग्रा औ हाग्रा ओनसोला जोंना जोबस्रांलांबाय जायनि जाउनावहाय दा उन्दैसाफोरा जोंना फुटबल क्रिकेट बे बेल'सो बांसिन टारगेट होनायखौ बा गेलेनायखौ जों नुनो मोनो आरो फिल्डफोरावहाय औ फिल्ड फोरावहाय गोदोनि समावहाय जोंना बान्दो बानला बिलो दंग'फोर दंला बायोमोन। बेयाव जोङो सानस्रिलाबायनानै गेलेनायखौ नुनो मोनोमोन। थब्ल'नाय गेलेनायखौ जोंङो नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालावहाय सुबुं अनजिमा बांनायनि जाउनाव मा जाबाय बैफोर दंग' नालाफोरखौ फबनानै न' बानायनायनि थाखाय जोंना मा बै दैमा दं ग' नालाफोराबो जों गैया जालांबाय आरो। आरो दा औ दानिया गामि गामि दरब्रै दरबाजों मोनसे फिल्ड माने गेलेग्रा फोथार थानायखौसो जों नुनो मोनसै आरो आथि आथिखाल मुगायावहाय नोगोर ओ ओनसोलफ्रावबो जोङो नायोब्ला नुनो मोनो। बिसोरनियावबो गं था बा गंनै बेबायदि गेलेग्रा फोथारखौ थानायखौ जोङो नुनो मोनो। मोनो आरो दा औ दा नोंथांमोननि ओनसोल फोरावहाय बेफोरबायदि गेलेनायनि खाबुफोर दङ नामा नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलनि बागैहाय एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन औ दोङो जोंनि बांसिनानो जोंनि गामियाव फुटबलनि माने फुटबल बादायलायनाय माने फुटबल खेलाखौ बांसिन गेलेयो आरो फुटबल खेलानि थाखाय गेलेग्रा फोथारबो दङ। बे गेलेग्रा फोथ फोथाराव आंबो गेलेयो बा आंनि सिनियर देरसिन बा दुइसिनफोराबो गेलेनो थाङो दा नोंथाङा बुंनाय बायदिनो देहा मोदोम गासिबो माने राफोद जायो मोजां जायो बेराम आजार जानो हाया ओ बेबायदिनो आरो लोगोसे जोंनि जिथु फैबाय थानाय जायफोर माने खारनाय बादायलायनाय जबफोरनि बायदिनो मान जबफोरनि थाखाय खारनाय बादायलायनायफ्राव माने सोलोंनो हायो हायो बेनि थाखायबो मोनसे थियारि जाखानो हायो बेबायदि खेला गेलेबा थारमाने खारनाया मेन्डेटरि नालाय खारनाया मोजाङै थायो आरो खारनो हानाय थायो दा बेबायदिनो गामिफ्रावबो गोबां ओ जबफोरबो मोनदों खेला गेलेनानैबो जब मोननाय मा मानसिफोर दङ बेबायदिबो जोंनि गामिफ्राव दङ दा बेखायनो आं सानो जोंनि बुहुमावनो माने खेलाया मोनसे खेलाजों खेला गेलेनायजों मोनसे साग्लोबजानाय बायदि बा खेलाया बिराद इम्परटेन्ट जाबोदों माने गोसोबो होदों मानसिफ्रा खेला गेलेनाय दाथ नै आथिखालाव नै दा समाव उह जागासिनो फुटबल वाल्द काप बेबोथ मोनसे बुहुम नाङैनो जायो गोबां हादोरफ्रा बाहागो लायो दा बेबायदिनो खेलाया सुबुंनि थाखाय मानसिनि थाखाय मोनसे माने एंगारनो हायै बायदि मोनसे बाहागो आरो बे बाहागो जानानानै दङ आरो दा बेनिखायनो खेलाखौ आं बिराद माने इम्फरतेन सोलोंथाइखौबो लानांगोन लोगोसे खेलाखौ खेला दुला बा खेला गेले लाइमोन बैसोनि मानसि फ्राबा उन्दैनिफ्रायनो माने फोरोंनो हाबा फोरोंहोनो हाबा बयबो माने गावबा गावनि फिसाफोरखौ गथफोरखौ मोजाङै खेलानि बिथिङावनो जा बायदिसिना स्किल फोरनि बिथिङावनो जा सोरबा खेला गेलेनानैनो गेदेर मानसिफोर जानो हागौ दा बेनिखायनो खेलायावबो माने बाहागो लाहोनांगौ लोगोसे फरायनायबो बाहागो ला माने फरायनायखौबो लालांबाय थानांगौ फरायनायखौबो गारनाङा बेबायदि होनना आं सानो आरो माने मोननैखौबो माने फरायनायजों लोगोसे खेलाखौबो माने इम्परटेन्ट होनना सानो आरो बेनिखायनो आङो आंनि उन्दै उन्दैफोरखौबो आङ थुलुंगा होयो बुङो खेला गेलेनांगौ गामिनि उन्दै उन्दै मानसि फोरखौबो आं बुङो खेलाफोरखौ गेलेनांगौ खेला गेलेबा। जों मालाबा। जोंनि जिथु मेन्टेआबो डेभप मोजां जायो स्ट्रं जायो मेलेमारि बिदि स्ट्रं जायो मोजां बेबायदिनो। गाज्रि बुस्थुफोरखौ साननो हाया साननाय फैया। बिनो मोजां जायो। आरो जों। खेला खेलाखौ जोङो मा। बडिखौबो मोजां रिलेक्स खालामो मोजां फ्रेस नाङो दा बेबायदिनो खेलाया माने। जोंनि मानसिनि जिथु फिजिकेलनि थाखाय अ देहानि थाखाय जोबोद मोजां आरो बेमार आजाराबो जानो हाया सावस्रिनि थाखाय मोजां आरो बेबायदिनो खेला खोब इम्परटेन्ट आं सानो। माखासे गेलेगिरि हिसाबै आं बेखिनि आं बुंनो सानो आरो। बुङोबो बेबायदिनो अ बेखायनो खेला दा खेलाजों दा नोंथाङा बुंनाय बायदि गोबां। खेला गेलेनाय गेलेयोमोन खायसे खेलाफ्रा
मा होनदों नोंथाङा खेबसे बुंफिनगोन नामा।
नोंथाङा बुंनाय बायदि खेलाफोरखौ गोबां गेलेयोमोन दासिमबो गोबां खेला गेलनायखौ जों नुनो मोनो गामि ओनसोल फ्राव नोंथाङा बुंनाय बायदि गर गेलेनाय माबा गेलेनाय काबादि गेलेनाय बा रेडि गेलेनाय होनना बुङो बक्स बानायलायनानै नोंथाङाबो मिदिथिगौ बेखौ आरो बे न' बानायलायनानै जोङो आइ गेलेनाय होनना बुंङोमोन आं बावबाय आरो अ न'आव खालामनानै आथिंनि माबाखौ खालामो जे हाखर बारनाय ओमफ्राय बे आरो देख' ना मा गेलेनाय दाब्ला दाब्ला बुस्थु अन्थाइ फिसा फिसाखौ गेलेनाय बेबायदि जायगा लायै जायगा बेले बे गुबुन गुबुन नामा हाबसोनाय गेलेनाय नोंथाङा बुंनाय बायदि दा बे फोर खेलाफ्रा थारैनो नंगौ दा गेलेनायखौ नुलिया आरो दा माने मोनसे जाय गेलेनायनि गेजेरजों माने मोनसे केरियारखौ दानो हायो। बेबायदि खेलाखौसो बांसिन गोसो होनाय जाबाय दा बे घर गेलेनायफोर जाबाय मोनसे रंजानायखौल मोननाय बायदि मोनो खिन्टु दा फुटबलानो जा दा एफोरबायदि काबिदि बोरला गावनाय बेफोर खेलाखौसो बांसिन गोसोमै नुयो मानो होमबा बिथिंनिफ्रायनो केरियारखौ मोननो हानो हायो आरो जिउआव बेनिखायनो बेखौ बांसिन गोसो होनाय जादों। गावबा गावनि फिसा फिसौफोरखौबो बेबायदिनो मोजां मोजां माने एकदम माने मा होनना बुङो फोरोंथाइ होनाय जायो स्कुलफोराव एकादेमिफोराव खेला गेलेहोनाय जायो स्पर्टस एकादेमिफ्राव बेफोरबायदि गेलेहोनाय नुयो बेयो माने कचिं लाहोनाय नुयो बेबायदिनो आं सानो जोंनि बर' हारियावबो माने खेलानि फारसे बर' हारिनि मानसिफ्राबो जोंनि सुबुं माहारिनि मानसिफ्रा माने खेलानि फारसे आं सानो एसेब्लाबो गोसो एसोरनिफ्राय एसेब्लाबो बांसिनै माने गोसो होदों। गोसो होनायखौ नुनो मोनदों आरो आं।
नंगौ नोंथां सैथो खोथाखौनो बुंदों नोंथाङा आरो जोङो मा गेले- गेलेनायनि दारैनो जोङो केरियारखौबो दालांनो हानाय खौ जों आथिखालनि मुगायाव नुनो मोन नुनो थांगासिनो। दङ आरोऔ आरो इयुनावबो बेबादिनो जोंनि बर'फोरनि गेजेरावहाय मोजां मोजां गेलेग्रा केरियार दानानै लानो हानाय जाहाथे फैयो बेखौनो जोङो बर' हारि हिसाबै बयबो लुबैयो आरो नों थां दा औ गेलेनायनि नाथाय जोङो बेराम आजारफोरनिफ्रायबो जानगाराव थानो हायो नङा
औ औ औ नंगौ नंगौ। दा अब्ला नोंथाङा मालाबा उन्दैफोरखौ नोंथांनि उन दैसिनफोरखौबो मालाबा उन्दैफोरखौ खेलानि फारसे थुलुंगा हो होयोफ होयो नामा?
औ औ होयो नोंथां होयो मानोना जो जों आथिखाल मुगायाव दहायनो बुंलांखाबाय नोंथाङाबो बुंदों। जे गेलेनायफोरनि जुनैनो जोङो गावनि केरियारखौ दानो हायो देहा फोरा राफोद जायो आरो माखासे साननो हनो हा नाय गोहोआ जोंना सोलेरारि देहायारि मेलेमारि माने गोख्रों जायो बेनिखायनो जोङो खेलाखौहाय गेलेनांगौ होननानै आङो गथ'सा फोरखौहाय माने बोसोन होयो आरो।
औ औ मोजां मोजां। दा अब्ला नोंथांदों आङो खेलानि बागै सावरायनानै जोबोद गियान मोनबाय गोजोननाय मोन दों दा बेखायनो आं बेखिनि आंनि जों सानैनि जिथु खेल गेलेनायनि सोमोन्दै रायजलायनायखौ बेखिनि खिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय थेंकिउ।
अ दे।